औ
खोनादों ना आब'
न
हेलौ
औ औ खोनादों आब' खोनादों
उम जों दा मोनसे थपिक नि सायाव सावरायनो नागिरदोंना उम माने जोंनिया गोदोनिफ्राय माबायदिया आथिखला माने समाजा सोलि-सोलिबोदोंमोन ना माबायदि सोलायबोखो गोदो माबाय दिमोन दा माबायदि बिनि सायाव माने इसे सावरायनो गोदोनि होनोबाथ' ना आं फंनैसो बुंग्रोनोसैना सिगां गोदो होनोबाथ' गोदो होना माने गाव बयबो माने खौसेयै थायोमोन आरो ना जमा जमा खामानि दामानि बेफोराव मानि हेफाजाब होलायनाय लोगोसे गामिनि खामानि लोगोसे गाव गावनि खामानिफोरखौबो मावनो हायिखौ माने समाजाव थानाय ना गामियाव थानाय सुबुंफोरखौ लिंथुमनानै बेब बेबायदि खामानिफोरखौ मावलायोमोन आरोना आथि जोंनाथ' बिनि एसे जुदाखौ नुनो मोनसैना आथिखालाव माने
औ अ
मानि गावबा गाव ना जायहा फैसा थाखा दं बिस्रा माने हाजिरा बा गुबुन मानसि लिंनानै खामानिफोरख खौ मावहोनायखौ नुयो। लोगोसे माने आथिखालाव माने थांलाय फैलाय ना? गुबुननि न'खराव थांनाय बेफोर बायदि हुदाफ्राबो एसे माने खमायबोबाय आरो गोदोनाथ' ज'मा ज'मा ना बेनि न'ख खर' बै न'खर खामानि मावहैयोमोन। जिरायहैयोमोन रेस्ट माबायो माने टाइम मोनोबा। बेफोर बायदिनो माने खोथ था बाथ्रा रायलायलायोमोन ना? दानियाथ' मा गावबा गाव मुखुब जाबायना? आरो आथिखालाव मा मबेल जुग जाबाय। टिभि ना बायदिसिना। जुग जाबाय बेजों लोगोसे माने गावबा गावनो बेस्थ' थायो आरोना माने जेबो खामानि गैयाबाबो आथिखालाव माने गुबुननि न'फ्राव थांनाय बेफोर बायदि हुदाफोरखौ जों खम नुहैसै आरोना गोदोनाथ' मा बेफोर बायदि थि टिभि, मबेल
औ औ अ
गैयामोन बे लामा दथायाव मास माने था बाथ्रा रायलायलायोमोन खानाय सो दंलायोमोन आरो बिदि जमा आरो जोंना उनाव माने लासै खानाय लोगो लोगो माने गथ' गथायफ्रा बा मानस सु बिदिनो गिदिरफ्राबो माने सोरनावबा टिभि दङबा बा बेयाव जमा जमा थांनानै नायहैनाय जमा जमा। थालायनाय बेफोर हुदा जों नुनो मोनदोंमोन आरोना आथिखालावथ' गाव गाव औ बिदिनो माने। बेफोरखौ मानि बायनानै लानो हाबाय जेरै मबेल ओंखारबाय मबेलावथ' टिभि ओंखारनाय समावथ' टिभियाव जमा जमा नायोमोन ना गोदोनि स
औ औ
बोसोरनि बोसोर थामनि सिगांङाव माने
औ
न'खरावनो जमा जमा नायोमोन टिभियाव ओमफ्राय आथिखालाव माने मबाइला गासिनावबो गंफा गंफा जानानै दा आथिखालाव माने गावबा गावनो मबाइलावनो बिजि थायोसै नंगौना नंङा
औ माने बेफोरबायदि जमा जमा सावरायलायनाय बा रायलायलायनाय बा खौसे थिया माने जोंनियाव आथिखाल समाजाव माने जोबलांनो हमदोंसै ना ओ नोंथाङा मा सानो बिनि सायाव फंनैसो बुंदोना
अह अह थ' जोंङो ओ बुंनो हायो जोंङो ओ माने जोंनि खान्थिनि माबायदिहाय दिनै जोंनि समाज खान्थि सोलायबोखो होनना बुंङोब्ला दानि आब'आ बुंखाबाय फंनैसो बाथ्रा जेराव ओ गोदो गोदायनि बाथ्रा बुङोबाथ जों गोब्बां जोंहा ओ बेफोरबायदिनो खान्थि ओ दानानै लानाय दनङ जायनि ओ खान्थिफोरा दिनै गोबां सोलाय सोल' जाबाय दा जोंङो ओ आबआ दानि बुंदों ओ हान दा थानायनि सोमोन्दै बुंदों ज ज थालायनायनि सोमोन्दै बुं औ ओ जेब्ला जोंङो गोदो गोदाय सममोन अब्ला जोंङो ओ नंगौ जोंङो ओ मोनसे हानजायै महरै जों थायोमोन मोनस से हान्जायै जों ज ज जोंङो ओ जयैनो जोंङो ओ जानाय लोंनायफोरखौ जोंङो आदारफोरखौ जोंङो बुथुमनानै जायोमोन गोदो गोदायो बेफोरबायदिनो जोंङो ओ हाग्रा बंग्रायाव जोंङो मैहुर खालामनानै ज ज खालामनानै गासैबो जोंङो गोब्बां मानसिफोरनि गेजेराव जोंङो हानजा हानजा मानसिफोरनि गेजेराव जोंङो बे मोनसे नखर बायदि थायोमोन नाथाय दिनै ओरैबायस फैबाय जेराव जों हा गोब्बां ओ हानजा मोनसे थुबुर जानानै जोंङो उम मोनसे न'खर सालायनाया जोबोद गोब्राब जानानै फैबाय मानो होनना बुंङोब्ला दिनैनि जुगा ओरैबायदि मोन जे बादायलायनाय जुग
बादायलायनाय जुग औ।
ओ गावबा गाव जेनेबा सोरबा बांद्राय मावनाय सोरबा मावि सोरबा जाद्रायनाय सोरबा जाद्रायि बेफोरखौबो जोंहा दिनै ओ गोबां साननांगौ जानानै ओ फैलांबाय। मानो होनना बुङोब्ला दिनै गास सैबो ओ जुगजों लोगोसे दिनै सोलायलांजोबबाय दिनै ओ गोबां रोखोमनि जोंहा ओ जानाय लोंनायनि बाथ्रायानो बुं बा मायबा मोनसे ओ जि बाथ्रायानो बुं जोंहा दिनै ओ जुदि जोङो ओ खौसेथियै जुदि जों ज' जालायनानै थानाया जोंनि जो-जोबोद गोब्राब जानानै फैबाय। मानो होनना बुङोब्ला बे सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो जालां
औ।
जोबबाय नुनो बा जोंहा खोथिया फुनाय बेफोराव जोंहा आइजो माहारियाबो ओरैबायदि गावजों गाव मोनसे न'खरा मोनसे न'खरखौ हेफाजाब होलाय लायोमोन। थांनानै बेयाव बेहाय माइ हरनाया जोबबाथाय औ। गोबां लुनोब्ला जोङो गोबां सावरि जानाय ओ बेफोरबायदिखौ जोङो हेफाजाब होलायनायफोरखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय दिनैनि समाव गासैबो सोलायलांजोबबाय। गोदो गोदायनि समाव जों ओ रां रुफा बा फैसाफोरनि जेबो गोनांथि गैलाय लायामोन जोङो ओ न'आवनो थानानै हाग्रा बंग्रानि ओ बायदिसिना मैगं थाइगं जिब जुनारफोरखौ जोङो मैहुर खालामनानै जानानै थायोमोन। नाथाय दिनै जोंहा रां रुफानि गोनांथि जाबाय जेराव जायनि आख दं रुफा दं बे माने ओ गुबुननि न'खराव रावबो खामानि मावनो थाङा। बायो जेराव बियो गावनि नांगौ खामानिफोरखौबो मावनानै लायो। बेफोरबायदि एबा सोलाय सोल' जालां बाय आरो जों दिनै खान्थिनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला दिनै नंगौ दिनै ओ जोंनि समा ओ दिनैबो खान्थिया दङ'। नाथाय दिनै ओ जुगजों लोगोसे दिनै मुलुगा जेरैबायदि सोलायबोदों जेरैबायदि दावगाबोदों बेजों लोगोसे जोंनि खान्थि दिनै बेबायदिनो सोलाय सोल' जाबोदों। दिनै जिहेथु जोंहा ओ बिगियाननि ओ दिनै मुगा जेराव जोंहा ओ बिगिनियार बिगियानारि दाजेमफोरा गोबांनि सायाव गोबां बांबोनो हमदों।
औ
गोजा गोबां रोखोम जोंहा बेफोर बांबोनो हमदों जेराव जोंहा ओ दिनै दङ दिनै जोंहा सरखाराराबो गोबां जोंहा आयेन नेमखान्थि जेनेबा नेमखान्थिफोरा दिनैबो दाजानानै होजानाय दङ जेराव माया मोनसे दाय साजा मावोब्ला समाजाव माबा मोनसे जुदि समाजनि हेंथा खामानि मावोब्ला जोंनि सुबुं माहारिखौ जुदि सोरबा माबा मोनसे दुखु दाहा खालामोब्ला बेनि थाखाय जोंहा दिनै गोदो गोदाय जोंहा जोंनि सुबुं दाना होखानाय दंमोन जिहेथु जोंहा गामियावनो साजा होयोमोन जोंनि बा मोनसे हानजानि गेजेरावनो साजा होनाय जायोमोन नाथाय दिनै ओरैबायदि जेराव जोंहा सरखारानो गासैखौबो नोजोर होजोबो जेराव मायब मोनसे जुदि दाय फोदो मायबा मोनसे खामानि मावोब्ला सरखारनि मेगननि जानगाराव थानो हाया बेखौ जेराव खारखुमायोब्लाबो एरसोनानै थायोब्लाबो बेखौ नायगिरनानै दिहुनथारो मायबा मोनसे सिखाव दाखेद खालामोब्लाबो बेनिखायनो दिनै आयेन खान्थिया बेफोरबायदि सोलायलांबाय नेम खान्थिफोरा दिनै गोबां सोलायनाय नुनो मोनदों दिनैनि सम समाव दा बेफोर सोलायनायखौ आं मोजांबो होननानै बुंगोन मानो होननानै बुंङोब्ला गोदो गोदाय नंखौ जोंङो गोबां साजा होनाय जायोमोन नाथाय गोदो गोदायनि बायदि जोंनि समाजा बेफोरखौ नागिरबाय थालायनायनि गोनांथि गैया जोंहा जिहेथु जोंहा सरखारा नागिरो खायो जोंहा जिहेथु सरखारानो रैखाथि हान्जा दानानै होखादों जोंहा सरखारानो जिहेथु जोबथेसालि दानानै दोनखादों बेयावनो दोनैगोन बिथां खस्थ होगोन बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां नेमखान्थि दंङ आरो दिनै धोरोमनि खान्थि बाथ्रा बुंङोबा दिनै धोरोमफोराबो दिनै जौगानाय मुगाजों लोगोसे दिनै बिगियानारि मुगाजों दिनै सोलायबोबाय गोदोनि समाव जानो हागौ जोंङो थोब्ले माब्ले सोलिबोनाय जोंहा नखरानो गैयामोन नआनो गैयामोन हा बां जोङो औवानि न फोराव थायोमोन नाथाय दिनै जोंहा औवानि नफोराव थानाय समाव जोंङो औवाजोंनो जोंङो बायदिसिना जोंङो धोरोमनि खामानिफोरखौ मावोमोन नाथाय दिनैनि समाव जेराव टाउन नोगोर जाबाय बेयाव जोंहा औवाफोरखौ मोननाया जोबोद गोब्राब जाबाय बेनिखायनो जोङो बायदिसिना जोंहा धोरोमनि ओ माबा खेथ्रआवबो जोंहा गोबां सोलायबाय दा आबआ फंनैसो बुंनो हागोन नामा जे गोदोनि आरो दिनैनि नि सोमोन्दै समाजखान्थिनि सोमोन्दै
उम समाजखान्थियाथ सोलायबोबायना दहायनो फंनैसो बुंखाबाय आरो ओ माने गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना। फारसेथिं मोजांबो ना फारसेथिं माने गाज्रिबो आरो ना गावजों गाव कानेकसन बो। थालायनाय बा सोमोन्दो थालायनाया खम जालांबाय ना? सोलायनांगौस सोलायनायाना समजों लोगोसे जोङो बांद्राय माने सोलायबोदों आरो ना समजों बेखौ बुंदो आरो आं माने। बांद्रायखौल' आं नुनो मोनदों आरो आंनि नोजोरावहाय ना। आथिखालाव माने थाखा फैसा ना बेफोरजोंल' माने उन - उन खारसै ना लोगोसे गावजों गाव माने नोंहा थाखा दंबा फैसा दंबा नोंहा गि गिदिर गोलाव जानो हानाय बेफोरबायदिस जालांबाय आरो ना? गोदो माने बेबायदि एभेलेबेल फैसा थाखा गैयिनि थाखाय माने गावजों गाव माने मिलायलायनाय बेफोरबायदि दंमोन आरो आथि एबारथ' मा थाखा फैसा बांनायजों लोगोसे जायहा दङ बेहाल'सो गोहो गोरा बेफोरबायदि जानाय जों नुनो मोनदों आरो ना। बेफोरबायदि सोलायनाय। अ अब्ला दा दोन थ' जासिगोन दां ना?
औ - औ जोंहा सम जाबाय दोन थ' जासिगोन नामा?